हेल
औ नोंथां
औ नोंथां औ खोनादों।
नोंथाङा मा खालामदों दा?
दाथ' आं ओरैनोसो दंथ'यो।
ए नोंथांजों आंहा मोनसे आइ दानि सायाव सावरायनोसो नागिरदोंमोन ओमफ्राय नोंथां आयदायाथ' माबामोन आरोखि मा होनोमोनलाय नोंथाङा बे सेल्फ हेल्प ग्रुप होननाय मोनसे सोदोबखौ खोना खोनायाखै
खोनादों नोंथां।
औ बिनि सायावहायसो माने डिसकास खालामनो नागिरदोंमोन आं माने नोंथांमोननि गामियावथ' सेल्फ हेल्प ग्रुप मेर्ला दङ खोमा ना?
दं नोंथां दं।
औ बिनि सायाव माने नोंथाङा नोंसिनि बे गामिनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि एबा दस्रा गुबुन जायगानि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजो खौ सेल्प हेल्प ग्रुपावथ' बांसिन आइजोसो थायो नङा ओमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
औ होनबा नोङो नोंसिनि गामिनि न'बा दस्रा जायगानि आइजोफोरखौ सेल्फ हेल्प ग्रुपाव थानानै माबायदि दावगानायखौ नुनो मोनदों नोंथांनिफ्राय एसे बाबो माने मिथिनो लुबैदों आरो आङो नोंथाङा नोंथाङा टाइम दङबोब्ला आंनो फंनैसोबाबो फोरमायना होनो हागोन ना?
जागोन नोंथां हागोन
दे होमबा
आ थिक औ आथिखालावथ' जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपजोंनो गोबां आइजोफोरखौनो दावगानाय नुनो मोनदों।
औ नोंथां।
बुंनो थाङोबा गामि गामियाव थानाय आइजोफ्रा बांसिनानो न'नि खामानि मावो
नोंगौ नोंथां।
बिसोरो गावसिनि न'नि खामानिल' मावनानै बायेरायाव थांनो हायै जायो। आरो फैसा थाखानि खोथायाव बिसोरो न'आव थानाय हिसाबै खामायनो हाया जायो। नाथाय सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बिसिनि जिउआवहाय गोबां बिदिनो दावगानायखौ लाबोदों। जेरै सरखारा गोबां बेबायदि सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ नायो। गामि गामि ओनसोलावहाय बिराद अनसायहरो सरखारा
औ
जेरै अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बेबायदिनिबो सरखारानो अनसुंथाइ हरो।
नोंगौ नोंथां।
बेफोरखौ जुदि सेल्फ हेल्प ग्रुप गैयामोनबा सरखाराबो जानो हागौ अनसुंथाय हरनाय नङामोन।
नंगौ नोंथां।
सेल्प हेल्प ग्रुप थानायनि थाखायसो सर खारा बेबायदि अनसुंथाइखौ हरदों जाहाते जाहाते बे न'आव थानाय एबा न'नि खामानि माव-मावनानैल' बेबायदिनो ओरैनो बरिं जायालासिनो आरो गावनि गावनि थाखाय गाव औ औ बेबायदिनि थाखाय जाहाथे बेबायदि खामायनो हायो बेबायदिनि थाखायनो सरकारा बेबायदि अनसुंथाइखौ हरदों बेबायदि सेल्प हेल्प ग्रुप थानाया जोबोरैनो मोजां।
औ औ नो नोंगौ नोंथां आथिखालनि माने आइजोफोरा बाहेरायाव थांनानै मावहैनो थाखाय बिराद गोब्राब जायोना।
नोंगौ नोंथां।
ओम बिनि थाखायनो माने आयजोफ्राबो जाहाथे न'आव थानानै रां आरजिनो हायो बेनि थाखायनो सरखारा मोनसे माने बिदि ग्रुप दायोबोला हिनजावफ्रा दावगानो हागोनदां साननानै बेफोरबायदि ग्रुप दानाया जागायजेनदोंमोन आरो गोदो।
औ औ
मानो होनबा बांसिनानो हिन्जाव माहारिया न'नि खामानिजोंनो बेस्थ'आव गब'नानै थायो। बाहेरावहाय ओंखारनो माने टाइम मोना मोना जायो फिसा फिसौ थायो। बिसोरनि स्कुल थांनाय जानाय लोंनाय नायनाय बिदियावहाय गोबां माने टाइमानो बावनो थाङो आरो दा बेबायदियाव जोङो माने रां आरजिनो हिनजावफ्रा एसे गोब्राब जायो आरो। दा बिदिनि थाखायनो ग्रुप बाननानै होयोबा जोंथ' सानफ्रामबो थांनाङा ग्रुपावहाय
उम नोंगौ नोंथां।
जेन'बा सप्तायाव बिदिनो खनसे खनसे थाङोब्ला खनसेल' थांनायावानो जुदि रां आरजिनो हायोब्ला होमब्ला जों सेल्प हेल्प ग्रुप दानाया मोजांआनोना। आथिखाललि सेल्फ हेल्प ग्रुप दानानै मा जाखो ओ सरकारा गोबां रोखोमनि अनसुंथाइ होग्रा जाबाय। लन एरिनिबो मोनसे माबाबो होयो खाबु होयो आथिखालाव। मानो होनबा मोनसे खामानिखौ जयै मावोबोला जौगानाया
औ नोंगौ, नोंगौ नोंथां।
आखाइ
औ
मा होनोमोनलाय बिदिनि थाखायनो दा सरखारा माने बेबायदि मोनसे राहा दिहुनदों आरोखि। जानाय जाहाथे हिनजाव माहारि या बिमा माहारिया जौगानो हायो। जेरै बे दाखालि टाइमावहाय सेर ओ फिफां गायनाय हाबाफारि जादों नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ बे फिफां गायनानै माने फैसा हानाय सरखारनिफ्राय जेनेबा जोंनि इनभाइरमेन्टआबो मोजां जाबाय लोगोसे जे जोङो हिनजाव माहारिया दावगानो थाखाय रांबो मोनबाय आरो।
औ नंगौ जुदि बेफोरबायदि ग्रुप गैयामोनबाथ' बेफोरबायदि जानो हाथावाबो जानो हागौमोन आ जों माहारिया खालि न'आवल' गोदोसो सोनानै थानाय बाहेरायावहाय जेबो हेल्प मोनै गावजों गाव सावरायलायनो हायै बेबायदिबो जानो हागौमोन नाथाय जेब्लानिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुप दादो अब्लानिफ्रायनो जों गोबां गामि गामि थांनानै नायोबा नुनो मोनगोन गोबां आयजोफ्रानो बांसिनानो सेल्फ हेल्प ग्रुपवहाय दंजोबो आरो बिसोरबो जोबोद जौगानाय मोनदों होननानै बुंनो हायो।
नंगौ नोंथां। आरो माने सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्रायनो मोनसे खामानि मावनो हायो जे जेनेबा गावजों गाव हेल्प खालामनो थाखाय जेनेबा गाव गावनिफ्रायनो एसे रां खांलायलायनानै बेखौ नों गुबुन मानसिनो हरनानै दाहार
उम उम।
दाहार लालायलायनाय जेनेबा बेबायदियावबो एसे ग्रुपा दावगानो हायो आरो। मानसिफोरनो जेनेबा रां गैथयियाव अनसुंथाइ हरनानै दाहार लानाय आरो। एसे सुद माबायाव खमावहायनो बेबायदियावबो माने बिसिरनिफ्राय मोनफिननायखौनो गावसोरबो राननानै लायोबा गावसोरबो मोनसे जौगानाय फैलायबाय आ थिखालि मा जाखो ओ लन होयोना बे लनावहाय बिदिनो अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बोरमा फिसिनाय बेबायदिनोबो खाबु होदों जुदि नोङो अमाखौ फिसिनानै फाननो हायोब्ला अब्ला नोंहानो रां दांनो मोनबाय राङा फैबो दिनै ना नोंथां?
नोंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो जोंनि गामियावबो डेभलाप जानानै फैबाय आरो आइजो माहारिया। दा बेखायनो जोंनि गामियावबो नुनायहै एलेखायै ओनसोलाव नुनायखायनो माने दावगानायखौ नुनायखायनो बेखायनो नोंथांनि गामिथिंबो ओनसोलावबो जौगादोंना जौगायाखै माने बिनि बागै मोनसे फिडबेक लानो थाखाय नोंथांनाव कल हरनाय जादों आरो आङो आरो नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो सानो
जोंनि गामि ओनसोलावबो गोबाङानो जौगानाय आरो मानो होनबा सेल्फ हेल्प ग्रुपआ गावनिल' थाखाय बेनिफिट नङा गुबुननि थाखायबो बियो गोनांथि गोनाङानो बेनिफिटआनो मारै होनोबा जेन'बा सासे मानसिनो बियो जोबोरैनो बिनि आंखाल जानाय समाव नांथारगौ समाव बियो रांखौ हरनो हायो। माने सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय आरोना नोंथां बिनिफ्राय जेब्ला सुद दाहार बेबायदि लालाय लायनानै जेब्ला सुतबो आसोलबो जेब्ला मोनफिनो अब्ला गावबा गावनि थाखायबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोद्रोमाफोरनि थाखायबो बियो हेफाजाब जाबाय आरो बै
जोब जायो
औ नोंथां आरो बै जायनो बै समाव आंखालमोन फैसा थाखानि बै मानसिनोबो हेल्प होथ'नाय एबा राहा होथ'नाया जायो मानो होनोब्ला जुदि बैसोरनोबो जुदि जाय मानसिनो बै समाव फैसाखौ नांथ'गौ आंखालमोन जुदि मोनामोनब्ला बिसोराबो जानो हागौ माबा मोनसे सिमाङा फेलें जानो हागौमोन। खिन्थु बेबायदि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि। थ्रुयै बिसोरो बेबायदि मोननानै जौगानायखौबो नुनो मोनो आरो
नंगौ नोंथां। नंगौ नोंथां बेफोरनोसै जोंनि दा आइजो माहारिनि मोनसे राहालामाया जौगालांनायनि राहा लामाया बेफोरखौनो नुहुरसै आजिखालि सरखारा माम बुहुतानो हेल्प खालामसै आइजो माहारिनि सायाव अननानै आइजो माहारियानो गासैबो खौबो सैसोनानै गासिखौबो खस्थ' मस्थ' खालामनानै माने सैसोनानै थानांगौ जायो बेनि थाखायनो जाहाथे हिनजाव माहारिया गाहायाव गोग्लैनानै थाया समान समान हौवाफोरजों दावगालांफानो हानायनि थाखाय जेन्डार इकुवेलिटि जानायनि थाखाय बेफोरबायदि सरखाराबो सानै हयै आयजो माहारिखौ आजिखालि बुजिनानै माने बिदि दावगालांनाय लामासिम लाबोनो हाबाय। बेनि थाखाय आङो एसे आइजो जानानैबाबो सरखारखौ जोबोद माने मानियो आरो।
औ नंगौ नोंथां। सरखाराथ' गोबां बेबायदिनो जौगानायखौ माबोरै लाबोनो हागोन आइजोफोरनिसिम बेखौ नायनानैनो बिसोरो बेबायदि खालामदों। जेरै नोंथाङा बुंदों जेरै नोंथाङा बुंदों बे बै समावहाय दाख्लैसो जाफुबाय थानाय बिफां गायनाय बेयावबो सर राबो मोननैबो साइडनि बेनिफिटखौ नायनानैनो माने हौवायाबो मोजां जागोन बिफां गायोबा। आरो औ औ नोंथां बेबायदिनि थाखाय सरकारा माने सानै हयै बेफोरबायदि हाबाखौ खौ लायो आरोना औ औ। माने सरकारा साना जे मोनसेल' साइदजों जौगाथों सरकारा सानो दि मोननैबो साइडथिं जौगाथों बे बिफां गायनायनि बेलायावबो बेबायदिनो ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां अब्ला नोंथां समाबो जाबाय नोंजों नारनानै बिराद मोजां मोनबाय नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
जागोन दे नोंथां।